हेल' हेलौ अ खोनाबायना नोंथां खोनाबायना नोंथां औ खोनाबाय ना अ
औ खोनाबाय ओं मा खालामदो
अ दं नै ओरैनोसो बेलासिनि ओरैनो बेलासिनि बार जाथावथाव जिरायनानै दं नै नोंथां औ
ए आंबो दङ' ओरैनो जिरायनानै
अ
औ औ जिरायनानै दङ' ओरैनो
उम ओमफाय ए- एफा गो
हो खोनायाखै हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेलौ